औ नोंथां खोनादोंना औ खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ। औ दा दंथयो आं ओरैनो फ्रियावनो। औ फ्रियावनो दंथयोना औ औ होनबा से सम होनो हागोन ना। औ हागोन मानो हाया जानो औ आं दा नोंथांजों मोनसे जे जोंनि मि मिथिंगायारि सम्पद। औ दा मिथिखागौ जानांगौ नोंथाङा मिथिंगायारि सम्पद दं दा बे मिथिंगायारि सम्पदनि बागैनो फंनैसो ओ फोरमायनानै होनो थाखाय नोंथांखौ माने नोंथांनाव सोंनाय जाबाय आरो औ जागोन जागोन हागोन मानो हाया जानो औ दे जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोबा जोंहा आरो बेखौथ बयबो मिथिखायो मिथिंगायारि सम्पदा मा बुस्थु नङा होबा।
दा मिथिंगायारि सम्पद आरो जों बर
बर' माहारिजों गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो जोंहा गोबां खाथि सोमोन्दो थाबोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमबो नुबोगासिनो दङ औ जोंहा बर माहारि होननानै बुङो बा मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो गोनां। जायनि जाउनाव जोङो बर माहारिया ओम मिथिंगानिफ्रायनो गावनि जा नांगौखिनि दोन सम्फति आरजिनाय बायदि आरो गावनि जिउनि लाइफआव गोनांथि जानाय गासिबो बांसिन बांसिन मुवा बेसादखौ नो जोंङो मिथिंगानिफ्राय आर्जिनानै लायो थायो औ बेफोरखौ बे गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो सोलिबोबाय थानाय जेब्लासिम बर माहारिया थाबाय थागोन अब्लासिम मिथिंगायारि सम्पदजों बर माहारिया खाथि सोमोन्दो थाबाय थागोन ओम।
जोंङो गोदोनि दिन आरो दानि दिन फोरावबो जों नुनो मोनो दे मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो थानायफोरखौ जेरैबायदि जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफां लाइफां बायदि आरिफोरखौ जोङो बर माहारिनि एबा बर सुबुंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंङो आरजिनानै लायो। जेरैबायदि जोंङो दंफां लाइफांनि बिलाइ बिबार दंफांनि बिगुर बायदि आरिफोरखौ जोंङो माखासे मुलि आरिखौ बाहायनाय मिथिंगानिफ्राय लाबोनानै जोंङो मुलि आरि बाहायो जेरै जायनि जाउनाव जोंङो बेराम बायदि आजारफोरखौ जोंङो फाहामनायाव जोंङो मदद होयो बेबायदिनो जोंङो दंफां बायदि आरिफोरखौ जोंङो ननि न लुनायाव बाहायो जेरै ननि खुन्थायाव बाहायो बेफोरबायदिनो आरो बिजों लोगोसे जोंङो औवाफोरनिफ्राय मोननाय मिथिंगानि ओमफ्राय माने औवा बेफोरखौबो जोंङो बर सुबुं माहारिया न लुनायफ्राव बाहायो जेरैबायदि औवाजोंनो जोंङो खुन्था बाहायो औवाजोंनो इन्जुर खालामो औवाजोंनो गोबां गोबां खालामनानै जोंङो गावनि
गावनि नांगौखिनिखौ जोंङो मिथिंगानिफ्राय आरजिनानै लायो।
जेरैबायदि जोंङो औवाखौबो जोंङो गोबां रोखोमावबो बाहायनो हायो जेरैबायदि जोंङो औवानिफ्रायनो संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबायाइ सेन बायदि बायदि जायगाफ्राव जोंङो एबा बायदि बायदि मुवा।
मुवा बेसादफोरखौ जोंङो आरजिनानै लायो आरोखि दा
बायदि बायदि मुवाफ्रा जोंनि मोनसेनि जायगायाव मोनसे मोनसेनि जायगायाव मोनसे एबा नैबे नांगौनि थाखाय नैबेखौ नैबे नांगौनि थाखाय नैबेखौ बेफोरबायदिनि थाखाय जों मोनफा मोनफा मुवा
मोनफा मुवा बानायना लायो जेरै जोंङो सानद्रि
संग्रायफोर नांगौ जायो जों संग्रायखौ मानो नांगौ जायोबा जोङो होननानै बुंङोबा जोङो संग्राइखौ जोङो माइ जावनाय एबा माइरं जावनायाव बाहायो बेखौ जोङो औवानिफ्रायनो।
बानायो औवाखौ दाननानै औवाखौ खाथि जिरनानै
औवाखौ हेबनानै बेनिफ्राय बानायो आरो बेनिफ्राय जोङो सेन बानायो सेनखौबो जों औवानिफ्रायनो औवाखौ दाननानै खाथि जिरनानै सेननि महर होयो आरो जों सेनखौ ना ना सानायाव
सानायाव एबा ना फलान खालामनायाव जों बाहायो बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा गाव गावबा गावनि थाखाय जोङो खालामनाय आरो जेरै जोङो जेखाय जेखाइ खालामो औवानिफ्रायनो जेखायखौ जोङो ना गुरनायाव बाहायो ना हमनायाव बाहायो बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा जोंङो।
मोनफा मुवा बानायोबा बेखौ जों मोनफा खामानियाव मावबा मोनो। मोनफा मुवा खालामबाय मोनफा खामानियाव मावबाय बेफोरबायदियाव मोनफा मोनफा जोङो एक्सट्रा एक्सट्रायै एबा आलादा आलादायै जोङो मावनानै एबा आइजें दिहुननानै जोङो बाहायो आरो मावो आरो।
मावो आरो बेफोर जाहैबाय गोदो आबै आबौ मोननिफ्रायनो जों मोनफा मोनफा सम्फद आरो जायखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै मोनजोबनाय दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोरबायदिनि बागैनो। औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो औ। दा नोंथाङा बुंदों नों जोंनि बर समाजआ मिथिंगायारि सम्पदजों खाथि सोमोन्दो होना। नंगौ। दा जोंनि बे जों थानाय जों जा सोरगिदिं मिथिंगायाव जाखिनि मुवा बेसाद नुदों बिफां लाइफां बेफोरनो गासै मिथिंगायारि सम्पद। दा बे मिथिंगायारि गासै गासै सम्फदा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ। खुंनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां मदद होबोदों बा सहाय सुंबोदों। जेराव गोदो गोदो गोदाय जोंहा जिउ खुंनाय समाव जोंनो थाग्रा मोनसे न' नांगौ जायो। आरो बे थाग्रा न'खौ जों गोदो गोदायनि समाव एबा बेलेग दानि जुगनि बायदि जोंहा गैयामोन नांगौखिनि मोनामोन दा बेनि थाखाय जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिफां गिदिर गिदिरफोरनि फ्रयनो बाथाम खुन्था बायदि बायदि दाननानै बेफोरखौनो न'आव बाहायनाय जायोमोन आरो उखुमनि थाखाय जोंहा दा जिबायबायदि थिं दं बैफोर बादि थिं मानि मोन्नो थाङामोन।
औ औ नंगौ नंगौ
दा बै समाव मिथिंगानिनो जोंहा गनायनानै लाथाव थुरि हाग्रा बा नारा बैफोरबायदिखौनो हानानै जों उखुम महरै बाहायनानै लानांगौ जायोमोन। दा बैफोरबायदि समाव गोबां सहाय सुंबोदों मिथिंगानि माखासे सम्फदफोरा ।
उम उम ।
दा दाबो गोनां आरो गोदोनि समाव जोंहा मेडिकेल बा फार्मासि डक्टरनि फेसिलि थि गैयामोन माने नांगौ बायदि मोननो थाङामोन ।
नंगौ
बैफोरबायदि मोननो थाङि समाव जोंहा मिथिंगानि माखासे हाग्रा दंफांफोर बैफोरबायदि दंफांफोरा जोंनि देहानि बेमार नि मोनसे ओ मुलि महरै गनायना लाजानाय माखासे साननानै बै मिथिंगानि मोननाय मा खासे बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ देग्लिनानै बिदै बायदिसिना खालामनानै जोङो लोमजानाय आजानायखौ फाहामथाय लानो हायोमोन आरो दा बिदिनो जोंहा मिथिंगानिनो सम्फद महरै जोंहा औवा होननाय दङ । दा बे औवानिफ्रायनो जों गो बां खिनि गोबां बुस्थु सुबुंफोरा मदद मोन्नो हादों माने जोंहा आबाद मावनो आबाद मावनायनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनानै जोंहा जोंनि मैगं थाइगंफोरखौ हायावनो गासैबो मैगंखौनो मानलानानै बा गासोनानै दोननो हाया मानो होनोबा जोंहा बेवहाय बार दं अखा दङ । अखा बुसोमनाय बेफोराव जोंहा मैगं आ खहा जायो दा बैफोरनि थाखाय जोंहा मैगं गायनायावबो बै सां नांगौ जायो । दा बे औवानि फ्रायनो जोंहा बैसांबो बानायनाय जायो मैगंनि थाखाय दा बेल' नङा सुबुं जिउआव जोंहा ओंखाम संना जानो थाखायबो जोंहा माइरं खौ जावनांगौ जायो बा सालिनांगौ जायो माइरं जुजाय सालिख' सालिख' सालिख'नानैसो जोङो ओंखाम संनानै जायो । दा बै माइ रङो सालिख'नो थाखायनो जोंहा सान्द्रिनि गोनांथि जायो बा माइरं जावनो थाखाय जोंहा संग्राइनि गोनांथि थि जायो दा बै संग्राय सान्द्रिखौ जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मोनसे ओ सम्फद जाय औवा बे औवानिफ्रायनो जोंहा सान्द्रिबो बानायनाय जायो आरो ओ संग्रायबो बानायनाय जायो बे मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोम मुवा बेसाद बिफां लाइफांफोरा ओ जोंनि सुबुं समाजाव बा सुबुं जिउ खुंनाय राहायाव गोबां बेलेग बेलेग महर लानानै दङ माने जोंनि गोनांथि महरै गोबां मुवा बानाय ओ नांगौ जि खामानियाव जि गोनांथि जायो बेखौनो जों मिथिंगानि सम्फदनिफ्रायनो जों दिहुननाय जायो औ औ ओ दा नोंथाङा गोदोनिफ्राय जे जों सोलिबोगासिनो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायनो जोङो जिउ खुंनाय राहायाव सहाय मदद लागासिनो दा बैफोरनि बागै फंनैसो ओ बुंबावनो सानदों हागोन नामा?
औ हागोन मानो हाया जानो दा जोङो बुंनो थाङोबाथ' गोदोनिफ्राय लानानै दासिमावबो बेनो बे होननानै बुंजायो मानो होनोबा जोंहा बर' सुबुं माहारिया गोदोनिफ्राय लानानै मिथिंगायारि सम्फदजों गोबां खाथि सोमोन्दो आरो मिथिंगायानो जाहैबाय बर' माहारिनि थांना थानायनि राहा लामा होननानै बुङो । बुंजायो जोङो बेफोर जाहैबाय गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे । ओ । खान्थि होनजायो जायखौ जों एंगारहायै खान्थि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय गासै मुवा बेसादफ्रानो जोंनि बर' म सुबुं माहारिनि थाखाय गासिबो बाहायजा औ मुवा बेसाद गासिबो एबा गोनांथि जाजोब नाय थिग बेबायदिनो जोङो मिथि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासिबो मुवा बेसाद दैमा दैसा दंफां लाइ फां फिथाइ सामथाइ गासिखौबो जों बर 'सु सुबुं माहारिया गावनि नां गौ हिसाबै जोङो
गासिबो मुवा बेसाद दैमा दैसा बा गासिखौबो जों